खोनादोंना नोंथां? औ नों थाङा मा खालामगासिनो दंमोनबा?
आङो दा आङो यग्गा खालामनानै फ्रि दङ।
औ अब्ला नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा रायलायजागौमोन नामा?
ओं जायो जायो रायलाय जायो।
आं माने जिथु जोंनि जायगायाव गोबारैनो अखा हागासिनो दं। नै साननै सानथाम जालांबाय औ बेनि बेखायनो आं माने मोनसे आन्दाज खालामदों आरोना जेनेब्ला जोंनि आसामनि गोबां जायगाफोरावनो बि-बिदि अखाया एसे गोबारैनो हाबाय दं नालाय ओ बे दै बाना जानायनि एसे आं आन्दाज लादों आरो बेनिखायनो बे दै बानानि सायावनो आं एसे नोंथांजों रायलायनो होननानै सानदोंमोन।
औ औ
ओ जोंथ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ आसामनि गोबां जायगाफोरावनो जोबोर थाबैनो दैबाना जानाय खौ नुनो मोनो जों ना? औ जेरै गवालपारा ओ बुंनो थाङोब्लाथ आसामनि गाहाय जायगा होननानै जों जायखौ मोनथियो गुवाहाटी जोबोर दैबानानि ओ हेंथाखौ जों नुनो मोनबाय थायोना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
बैफोर दैबानाया ओ बोरैहाय जानायनि माबाया बांगासि नो दैबानायाथ' दानि जौगानायजों लोगोसे नायनो थाङोब्ला दैबानाफोरा एसे खमसो जालांनो नांगौमोन खिन्थु आथिखालाव बबेबा बबेबा जायगायाव बांनायखौसो बांसिन नुनो मोन्दों बेफोरनि जाहोनखौ नोंथाङा एफा एनै बुंनो हागौमोन नामा।
औ माने जोंनि दा देटु दे दैलि लाइफआव जोङो मेलला जिनिस बुस्थु बाहायनाय जायो नङा होमबा। बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ बा बरबाद खालामनाय जायो जंगलफोरखौ खा। नाय जायो नङा होमबा। त बेनि थाखाय थाखायनो क्लाइमेट चेन्ज जागासिनो दङ आरो माने जोङो नांनायनि बारा बिफां हागासिनो दङ माने जों जुनादफोरनि नखौ सि नेगासिनो दङ। नङा होमबा बिसोरनि न'खौ जों सेनानै लागासिनो दङ। थ' बिनिखायनो ओ फिफां हानायजों जों मिथिगौ जोङो दैडलि लाइफावबो बिराद बुस्थु बाहाया होमबा' बेखौ बानायनो जोङो फेक्ट'रि मेसिन सालायो दस्रा दा जोंड़ो- सामफ्रामबो थांलाय फैलाय गारि बाहायो थ' बेनि हिसाबै पलिउसन माबा माबि जाया होमबा? दा फेक्टरि माबा जों ओ ओंखारनाय बेमारि बा धुवा फैयो ओमफ्राय बेनि माबाखौनो जों साफा दैयाव गारहैयो। नङा होमबा मैलाफोरखौ। अ। उम मुलि बुसतु बुस्थुखौ जोङो माबायाव ओ जंगल जंगलनि दै बेफोरबायदियाव गारहैयो आरो।
औ।
फेक्ट'रिफोरनि मानसिफ्रा आरो माने जोंबो जोंनि दैडलि लाइफआव बिराद बुस्थु बाहायनाय जायो थ' जों बांसिन बांसिनानो प्लास्टिक माबा माबिखौ बाहायो नङा होमबा? त' बेफोरखौबो जोङो दा बारायनानै जोङो दा खस्रा गोदानखौ बां बांहैगासिनो दङ ना बांद्राय खस्राया जागासिनो दङ थ' बेनि थाखायनो माने जोंनि बुहुमाव एसे खस्थ' माबागासिनो दङ बुहुमा जोंखौ खस्थ' मोनगासिनो दङ। त' बेनि थाखायनो गरम बारायगासिनो दङ आरो गरम मानि जाय। जायगायाव गरम जानाङामोन। बेयाव गरम जाहैबाय नङा होमबा बर'फ्रा थाबैनो थाब दै जागासिनो दङ। थ' बिनि थाखायनो माने गरम जानायनि थाखाय पलिउसननि थाखाय फिफां खाथायनायनि थाखाय जों जोंनि नांगौनि थाखाय थाखाय बाहायनायनि थाखायनो गासिबो माने ओ बोथोरा सोलायगासिनो दङ। सोलायनांनि टाइमावनो सोलायगासिनो दंङ आरो माने बेफोरनि थाखायनो माने बिसोर बायदि ओ दै बाना अखा बेब बेफोर बायदि हादों आरो माने बेफोरबायदि जादों आरो
औ औ हेलौ खोनादोंना नोंथां ओ ओ आंबो बिदिनो फंनैसो बाथ्रा हमदांनो हादों
औ
ओ बे दैबाना जानायनि जाहोनफोरा जाहैबाय मा ओ गोदो मानसिफ्रा बै जोंनि जिथु जाबोर जाला दाखोर बेफोरखौ न'आवनो गारनानै सावोमोन साखोन सिखोन लाखियोमोन जेरै नोंथांङा बुंलांबाय दानि जुगाव गोबां ओ दैफोराव जानला मोनला गारनायनि थाखाय बे मोनसे गुबै जाहोना बिनि उनाहाय मा जायो जैबाय ओ दानिया दैबानाखौ जायोब्लाथाय बांसिन टाउन सोहराव बांसिन माने गाज्रियै जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिनि मोनसे गुबै जाहोना जाहैबाय मा गोदो जोंनि गामि ओनसोलफोराव जेब्ला जोङो ओ न' बानायोमोन न' लुयोमोन बै बस्थिनि न' लुनाय जिहेथु हा जोंनि बे बस्थुनि जिं जिंफोराव जोङो मा खालामोमोन दंग' जावोमोन
उम उम औ
ओ जायजों जोंनि न'आव जोंनि सिलायाव गोलैनाय गोबां दैयानो बे दंग'जों बोहैनानै गोजानसिम खारलाङोमोन आरो
औ औ
आथिखालनि जुगाव मा जाहैबाय गावबा गावनि संरैखानि थाखायबो ओ आरो बे सिमानि थाखायबो मा खालामो दानि जुगाव मानसिफ्रा फाक्काजों वाल बानायनानै लायो आरो ना ओ जुदि न'फ्रोमबो सुबुंङानो बिदि गाव गावनि ओ सिमानि गेजेराव वाल बानायनानै लाजोबोब्ला बै लामा गोथेनायनि जाहोनावनो गोबां टाउन सोहोर फोराव मा जायो माने थांनायनि ओ लामा मोना नालाय जोबोर थाबैनो माने खमबाबो आधा घन्टा थामजि मिनिटसो सम अखा हाब्लानो बे सोहोरफोराव गोबां बै जानायखौ नुनो मोनो आरो औ। बेनिफ्राय आरोबाव मा जायो बे नोंथाङा दि बुंलांदों फेक्टरिनिफ्राय जिथु गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जोंनि ओ फिसा फिसा नालाफोराव बा ओ बे दैमाफोराव गारनानै हरो आरो ना। बेफोरावबो मोनसे मा मो हेंथा सोमजियो बे जाहैबाय जेब्ला दैया खम जायो मेसें ओ मेसें बोथोराव। अब्लानिया मा जायो बे गोबां ओ दा खोर दालाफोरा जाबोरफोरा खायसे जायगाफोराव नांथा-नुंथा जानानै बे दै लामाखौ गिदिरमोनब्लाबो जेब्लाथाय गिबि समनि थाखाय ओ जोंनि जायगाफोराव गोबां बिबांनि अखा हायो। अब्लानिया बै दैफोरा गाहाय फारस जे बाग्रिलांनायाव एसे नां ओ बेनि थाखायनो खायसे जे ओ गिदिर दैमाफोराबो जुदि गोरोन्थियावनो एसे बुजाहाय इदि ओ होथेजानानै थायोब्लाथाय खायसे दैमाफारनि लामाफोर बा दलंफोर बेफोरबो बायलाङो आरो खायसे खायसे समाव। ओ जायनि थाखाय जोंनि खाथि-खालानि मानसिफोरा जोबोर खस्थ' मोनो।
औ औ।
बेनिफ्राय दैबाना दैबाना जायोब्ला खायसे गोबां मा? फोरबो सोमजियोना बेराम आजारफोरबो सोमजियोना नोंथां औ बे औ बे बेमार आजारफोरनि बागैबो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदोलाय बा माबायदि बेमार जानो हागौ जों बोरै बिनिफ्राय रैखा मोननो हागौ बेफोरखौबो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय।
ओ माने बेफोरबायदि दैबाना जाबाथ' बांसिनानो जों मा गोथोर गोथोर जाबाय द्रेन जाबाय बिनिफ्राय दैफा जमा जमा मिलायहैनानै बा बिनिफ्राय माने बेमारा फैयो ना? बिनिफ्रायसो माने ओम बेबायदि दै जमा जाबा थाम्फैफ्रा माने बांद्राय माबा थाम्फै जिरायोना बेफोरबायदि जायगायाव बिसोरजोंनो मेलेरिया देंगु बेफोरबायदि बि जिनिस बांसिन जायो आरो। माबायाव दै बाना जानायाव दिंगु मेलेरिया बे थाम्फैजों फैनाय ओ गासिबो बेमारानो फैफाजोबो आरो थ' बांसिनानो बांसिन जोङो बेफोरबायदि बिदियाव जों साजेस्ट खालामो कि थाम्फै दा अरजा आरो माने दै दै जमा गाज्रि थानायखौ माने साफा थाब साफा खालामनो बेफोरबायदिखौ जों होनो मानोना थाम्फै माबा माबा थाम्फैनि बेमारा थाब फैयो आरो। बेफोरबायदि दैबाना जानायाव ओ थ' बेफोर बांद्राय माबाखौथ' जों जेबो हमथानो हाया बेफोरबायदिखौ ना? नङा होमबा जोंनि आखाइथ' बांद्राय जेबो गैया थ' गाव गाबागावनो साबधान थानानै माने माबा ट्रिटमेन्ट लानायावनो बेस्ट होनो आङो।
औ बेनिफ्राय आं नुनो मोनो खायसे समाव मा होनो ओ दैबाना जा जाब्लाबो बेफोरबायदि मिथिंगायारि माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाबो ओ गोबां मानसियानो सरखारखौ ओ सोंखारि आरो ना
औ
औ आं बेखौ जोबोद गोरोन्थि सानो आरो। बे जिथु औ दैबाना माबा माबि जायोना बेफोरखौ आं आंनि साननायाव मथिब्ला आरोना जों गाव गावसो ओ बेफोरनिफ्राय नाजाथाबनानै बारग'नो हायो। जेरै खायसे सिम्पोल सिम्पोल फिसा फिसा राहा लाबानो जों बारग'नानै फैनो हायो आरो। ना जेरो खायसे जाबोर जथरफोरखौ जों जुदि डास्टबिनफोराव गारनानै गाव गावनो निजेनि न' न'खरनि जाबोरफोरखौ साफा खालामनानै लायोब्ला जों बेफोरनिफ्राय रै खा मोननो हायो आरो।
ओ नोंबो थिग बुंदों बिराद मोजां मोनबाय औ।
ओ बेखिनियावनो जों रायलायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ औ
औ दे नोंथां अब्ला